दोंना
औ खोनादों
खुलुमबाय मा खालामदों
दं बिदिनो दङ फरायनानै जाखांबाय जानायालाय नोंलाय जाखांबाय?
जाबाय आंबो जानायाथ' मा ओंख्रि जाखो?
जाबाय इदिनो दालि आलु
ओ जों होमबा माबा मेन खोथायाव फैनोसै आरोना ओ माबाखौनो रायजलायनोसै नामा जोङो देलि लाइभखौनो जेनेबा नों दिनै मा मा मावो मा मा मावनानै थायो बेफोरखौनो बुंलांनो दे गुदिनिफ्राय मोजाङै
अ दे दे जागोन दे
ओ
दे होमबा दिनै नोंथाङा मा मा खालामनानै दिनखौ समखौ बारहोखो
अ आंथ' फुङाव सिखारो सिखारनानै बिदिनो न'नि आंथ' जोंथ' सिख्ला जाहैबाय न'नि खामानि मावसिगोन सिथ्ला सिब नाय आ ओमफाय आइमोनखौ एसे मदद खामसि गोन ओंखाम संनाय मानायफोराव आमफायो दसे टाइम मोननायाव फरायसिगोन फरायनानै जेनेबा जोंनाथ' बयनाबो खामानि थायो फरायसालि मा बेफोराव थांनाय ना थ इफोराव थांनानै फैसिगोन फैनानै दसे हा न'आव बिदिनो मबाइल फोर नायसिगोन नायनानै नै ओ नायसिगोन ओमफाय आरोबाव दसे थानानै माने बेलासि आ बा माबाफोराव लोगोफोरजों ज'मा बाहेराव एसे बेरायनानै फैसिगोन आरोना इदिनो बिदिनो हो आं समखौ हगार हरो आरो दा नोंनिखौबो खोन्थानो हासिगोन दे
आङो दिनैनि सानाव ओ फुङाव सिखारबाय सिखारनानै बिदिनो दसेे ले खा नायस्रांबाय आरो ओमफाय नाय थांनायनि उनावहाय जे से लेखाखौ बिजाब ब संनानै दसे लोगोफोरजों दसे रायलायबाय बिदिनो लोगोफोरजों रायजलायखांनानै समखौ बारहोबाय ओमफाय बारा थांनानै उनाव जोङो ओंखाम जानो टाइम जाबाय नालाय ओमफ्राय ओंखाम जाबाय माबाय फाय इदिनो रायलायबाय ओमफाय फरायसालियाव थांनो था खाय टाइम जानायखाय आंबो इदिनो फरायसालियाव थांनो थाखाय ओंखारनानै फरायसालिसिम थांबाय आरो ओमफाय थांनानै फरायसालियाव लोगोफोरजों दसे जिरायहैबाय जिरायहैनानै लोगोफोरजों रायलायहैबाय माबाय ओमफाय फरायसा थालियाव माने फोरोंगिरिफोरनिफ्राय सोलोंथाइखो लानानै उनाव जे फरायसालिनि टाइमा जोबनायखाय आङो फैफिनबाय आरो फरायसालिनिफाय ओमफाय फैफिननानै उनाव रुमाव फैनानै लोगोफोर लोगोफोरजों ज' थाफैबाय आङो ङो ओमफाय थाफैनानै इदिनो खोथा सरायबाय माने दिनैनि समनि बारै ओमफाय बिदिनो समखौ बारहोबाय बारहोलांबाय आरो, रा आङो
औ होनबा आं मोनसे सोंथि सोंनो सानदों आरो ना जेनेबा नोङो दा मा सोलायनाय मोनदों? आरो ना, जेनेबा गोदोनि समाव मानसिफोरा दिनखौ माबादि हगार हरोमोन आरो दायो माबादि जाखो एसे मा फाराग थि ओंखारदों बेखौ बुंनो हागोन ना?
अ गोदोनि समाव जाहैबाय ओ बे जों दा लाबाय थानाय जेनेबा जामबुंआ बे गोदोनि समाव गैयामोन। दा जाहैबाय गोदान जुग सोलिबायना बिनि थाखाय माने गोदोनि समाव बुं‌ गैयैनि जाहोनाव जोङो गास सिबो ज' ज' थालायलायनानै खोथा बाथ्रा सावरायोमोन बिफां फांसेनि माने साहायाव गेरेमसायाव जिरायनानै ओमफाय दानि जुगनिया जाहैबाय गासैबो माने माबानि जुग जाहैबाय नालाय जामबुंनि जुग जाहैबाय नालाय बेनिखायनो बयबो माने गाव गावबा गावनि आखायावनो थाजोबनायखाय बिसोरो गाव माने बेजोंल' जामबुंजोंल' माने गोबाव सम माने बाहाय माने दिनखौ बारहोलाङो आरो दा आङो बि खौ नुनो मोनो आर रो
होनबा आं आं बुंनो सानदों आरोदि आरो ना मा होनो गोदो समाव जामबुं गैयामोन नों जे होनदो जामुं औ गैयामोन इनफेक आरो गोदोनि समाव जों नुनो मोनो मोनदों बिसोरो जोबोद हर हरावनो सिखारनानै बिदि अन गुन्दै देयोमोन। ओम फिथा सौराय बिदि सङोमोन आरोभाव बिसोर नों मा होनो बिसोरो जोबोद खस्थ' खालाम मोन जोबोद खस्थ' खालामो मोन माने माइ गायोमोन बेफोरदि बिराद माबा माबि गाय इ मोन आरोना बिदिनो जानानै थांनानै थायोमोन नङा होमबा आरोबाव बिसोरो फरायसालिफोराव थांनोबो जोंना गोदो मा होनो बेफोरथ' इमान जौगानाय गैयामोन ना बिसोरथ' जों खोनानो मोनो जेनेबा आइ बाबानि जोंनि आइ बाबानिफ्रायनो बयनिफ्रायबो खोनानो मोन ना बिस जदि जेरै सोरबा बेराद गोजा दावबायनानै फरायसालियाव थांनाय सोर बा आरो आथिं गोजायै सालियाव थांनाय सोरबा दै बारनानै फरायसालियाव थांनायजों जोबोद खोनानो मोनो नङा होनोमबा? ओमफाय दानि जुगावलाय मा जोङो नै दा उम मा होनो बिराद सुबि जोबोद माने सुबिदा ओंखारबाय आरोना जोबोद सोलायनाय फैबाय दानि जुगाव जों नुनो मोनो दानि जुगाव मा गारि ओंखारबाय मेर्ला ओंखारबाय मा मा माबि जों दसेनो मोनहैयो आरो ना आरोबाव फरायनायनि सुबिदाया जाहैबाय गोदोनि समाव जानबुंबो गैयामोन होनदोंना नोङो अ बिसोर जोबद खस खस्थ' खालामनानैसो फनायनानै फैनाय आरोना जों बुंनो हायो। थ ओ जों जोबोद ओ जोबोद जा माने जोबोद मा होनगोन फारागथिखौ बिराद सोलायनाय नुनो मोनो आरोना दानि जुगजों गोदोनि जुगजों नायोबा। नङा होमबा समखौ हगार हरनाया? औ औ बेखौनो बुंनो सानदों आं दा नोंथां नोंसानि न'आवलाय माइ गायोना गाया?
जोंहानि न'आव माइ गायनायालाय गायो
ओं माने गो दा माइ गायनायनि दिन फैगासिनो नालाय दिनफोराव माने दिनावथ' नोंथ' फरायसालियाबो बन्द' थाखायो ए दिनावथ' माबायदि सम थांहोगोन नोंलाय दा बन्द' जागोनना बेयाव माबायदि सम थांहोगोन नोंलाय बिदि? सानदो
बेवहाय आङो दा फरायसालिया बन्द' जायो बा जायो जानायाव माने सिगाङावनो दा आङो न थांग्रोनोसै ओमफ्राय न'आव थांखांनायनि उनावहाय जे आबादथिलियाव थांनानै आइ आफामोनखौ एसे मदद होहैनोसै। बिदि सानदों आरो
मा मा आबाद मावो नोंसोरलाय
जोंना बिदिनो माइनि आबाद ओमफाय मैगं थाइगंनि। आबाद
उम
नोंस्रालाय न'खराव मा मा आबाद मावो?
जोंहाबो बिदिनो बिराद जादनि मैगं गायो आरोना जाइ जों जेनबा बाहेरायाव बायनांगौ बादि जाय बादि माने गायनानै लाखाजोबनाय आरोना जेनेबा जों दा न' मैगं गैयाबा मा जायो दिनै मा जागोन दिनै मा मा मैगं जागोन गाबोन मा मैगं जागोन बिदि सानलायनांगौनि गोनांथि गैया आरोना दा न'आवनो थाखाबा मा जायो जोंहा बेफोरखौ माने ओ मा होनगोन दिनैयो माने दिनैनि हरनि थाखाय बा गाबोननि हरनि थाखाय बेखौ सिन्था खालामलायनांगौ गोनांथि जानाय नङा आरोना
औ औ
ओम बिदिनि थाखायनो जोंहा मैगंफोर बिराद मैगंफोर गायनाय दंखायो आरोना न'आव न'आवनो
माने आबाद मावना लायोबा गाव गावबा गावनि न'खरनि थाखायनो मोजां जायो आरो ना बेयो मोनसे माने गाव गावबा गावनि न'खरावनो थाखानाय बायदि जायो माने जाय जाय माने आबाद मावा बिसोरनाथ' बिराद माने असुबिदायाव गोलैयो नालाय
औ जोंनाथ' ओं ओं दे बुं
जेनेबा माने आबाद मावाबाथाय बेलेगनिफ्रायबो लानांगौ गोनां जायो रां होनानै बेलेगनिफ्राय बायख'नांगौ जायो बेनिखायनो माने गाव गावबा गावनि न'खराव थाबा मोजां जायो आरो एसेबाबो
औ औ दा जोंथ' मा बा माबानि सायावसो रायलायदोंमोन मा होनो समनि खोथायावसो जों आबाद औ मोनहैलायबाय खोथाया बुंनो थाङोब्ला जोबोद मा होनगोन मोन मोनसे मोनसे खोथा ओंखारोबा जों माने जोंना जोबा आरोना बिराद खोथा ओंखारबायानो थायो खारबायानो थायो थ' बिदिनो जोंना बेलेगावसो मोनहैलाय लांबाय
औ
अ जेनेबा जोंथ' रायलायदोंमोन नों समखौ माबो रै हगार हरो ओ औ औ जों दा बेयाव ओ मा जों दा इयावनो रायलायफिन सै नामा उ दा ओ नोंथाङालाय इदिनो मा होनो बेरायहैया नामा??
ओह बेरायनायाथ' सानदोंमोन नाथाय दा मा जायो साननैसो सानना नायबावनोसै बेनि
खालामनानै हगार हरनो सानदों दिनखौ दिनैनि दिनखौ
दिनैनि दिनखौ बिदिनो दसे माबायाव रुमाव दसेे रे माबानानै आ ओ ओ दानदिसे जिरायनानै उनावहायजाय बाहेरायाव एसे दसे ओंखारलांनो सानदों।
उम।
नोंथाङालाय?
आं सानदों दिनै मोनसे जायगायाव बेरायहैनो नामाथाय जोंनिथिं माने आंथ' दा मा होनगोन उम जोंनिथिं माने दै मोनसे दङ आरो ना बे दैमायावनो थांनो सानदों लोगोफोरजों ज'मायै लोगोफोरजों एसे समखौ हगाररबाबो मोजां मोनोना गोसोआव थायो खुसि मोनो रंजानाय मोन गोसोफोरखौ दे होमबा जोंङो दिनै बेयावनो दोनथ'नोसै नामा ना मा होनो?
औ दे जागोन दे होमबा दिनै बेयावनो दोनथ'लायनोसै ना नोंथां
गोजोनथों दे ओं नोंजों रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनबाय।
आंबो नोंजों रायलायनानै जोब बहुत गोजोन
ओं दे होमबा दा उनाव रायजलायफिनसै अ